हेलौ- हेलौ खोनादोना नोंथाङा। नेदा हेलौ हेलौ खोनादोंना। हेलोव
औ नोंथां खोनादोंना औ नोंथां।
औ माबोरै दं नोंथाङा दासान्दै।
आं मोजाङैनो दं नोंथां इसोरनि अननायाव नोंथाङा माबोरै दं नोंथां।
औ आंबो मोजाङैनो दंथ'यो नोंथां। औ आं नोंथांखौ ओ दिनैनि बे स समाव ओ फन खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांजों ओ बर'फोरनि जौनि बागै एसे सुंद'यै सावरायनो होननानै हरनाय जादों नोंथां। नोंथाङा आंनो दसे सम खौ होनो हागोन ना नोंथां।
औ नोंथां होनो हागोन
औ बिदिब्लाथ' औ बिदिब्लाथ' जोंना जौ होननानै बुङोब्ला बर'फोरा गोदोहाया जोंनि आबै -आबौ आबौ मोनाहाय बेखौ मुलि हिसाबैसो बाहायोमोन जेनेबा जोंना मेंनाय समाव खामानि मावखांनानै मेंनाय समाव बेखौहाय एसे लोंनानै बिदिनो गावनि देहानि मेंनाय एबा सानाय सुनाय बेफोरखौ खारहोनो थाखाय जोंना बेखौ एसे लोंनानै जायोमोन औ नाथाय नाथाय जोंना दानि मु बे बेफोरनि उल्था जानाय खौसो जोङो नुनो मोनो जोंना गोबां सुबुंफोरानो बेफोरखौ गोजोननायनि थाखायसो ओ लाग्रा जालां बाय औ। बिदिनो जोंना ओ दानि मुगायाव बेफोरखौ ओ गोबां लोंलाबायनानै ओ गोबां सुबुङानो जाब्रथाय बायदिसिना बेफोरजों जोङो थैनाय एबा जोङो उम गोबां सुबुंखौनो नोरजिया जाना थानायखौ जोङो नुनो मोनबोगासिनो। औ औ बिदिब्ला नोंथाङा जौनि संनाय आदब खौ आङो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
ओ जौ बानायनो थाखाय फार्सआवनो बाखोर नांगौ जायो ओ बाखार बानायनायाव जोङो माइरं नांगौ, माइरं बिनिफ्राय आरो मोखोना बिलाइ ओ मोखोन बिलाइ आरो बायदि मोखोना बिलाइ बायदिफोरखौ जोङो देनानै ओ माइरं आव होनानै जोङो गथा खालामनानै बेखौ सान्दुङाव फोरानना दोननांगौ।
औ।
बिदिखौनो बाखार बाखार खालामनानै उनाव जोङो माइरंखौ संनानै संनानै उम लामना दोन्नानै बेवहाय फोननांगौ फोननायनि उनाव जोङो दसे खान्था एबा ओ जायखिजाया ओ जायखि जाया जायखिजाया दोनगोन दोन खोबना दोननांगौ। बिदिनो जौ जायो।
औ ओ बेफोर बेखौनो जोंना गोबां बर' आइजोफोरा दा संनानै गोबां रां खामायनायखौबो जोङो नुनो मोनदों।
नोंगौ नोंथां।
ओ बिदिनो जोंना जौ होनोब्ला जौआ मोननै रोखोमनि दोङो जेरैहाय जोंहा जौ गिसि आरो जौ गोरान। औ औ। बे जौ गेसि आरो जौ गोरानानो जोंना ओ जोंनि आसाम सोरखारजों ओ दाखालि बावैसो ओ गनायजानाय जाहैबाय। ओ जेनेबा जोंना ओ जिये बे जौ गोरानानो जोंना ओ बर'नि दोरोङारि ओ गोबां बिथिङावबो औ सन ओ मा होनो बेखौ सन्देरफाना दं होननानै जोङो मोनथिना मोनो। बेखौ बे ओ बेखौ ओ बेखौ जोंना ओम बाहायनो रोंबा मोजां आरो बाहायनो रोङाबा जोङो बेखौ गाज्रि होननानै ओ मोनथिना मोनो। उम औ नंगौ बिदिनो जोंहा ओ जौ ओ दानि मुगायाव थ' गोबां ओ बेफोरबायदिनो जौ संनानै गोबां ओ बेफार फालांगिफोरबो बानायनो हमदों। जेरैहाय जोंहा मायबा मोनसे बर'फोरनि मिटिं बायदिसिना जायोब्ला जोंना जौ गिसि फानना ओ फाननानैबो जोंना बथलसेयावनो थामजौ एबा ब्रैजौ ओ गाहाम राङाव जोङो फाननायखौ जोङो नुनो मोनो। बिदिनो जोंना गोबां ओ फाननानैहाय बर' आइजोफोरा रांखान्थि बिथिङाव गोबां जौगानायखौ जोङो नुनो मोनो। नाथाय जोंहा गुबुन फारसेथिं नायोब्ला ओ बेफोरखौ फाननानै जोंहा ओ जोबोर खहा जानायखौबो जोङो नुनो मोनो। मानो होननानै बुङोब्ला ओ बांसिन ओ दानि बर' ओ लाइमोनफोरखौ जोङो बेफोर खौ लोंनानैहाय ओ जेराव मेराव गिदिंलाबायनाय एबा जेराव मेराव नांस्लायनाय खमस्लायनाय बुज्लायनाय बायदिसिना जानायखौ जोङो नुनो मोनबोगासिनो।
नंगौ नोंथां।
ओ बेनि थाखायनो आङो ओ फारसेथिं गाज्रि बे मोननै बिथिंखौबो आङो ओ नोंथांनि सेराव ओइ सुंद'यैब्लाबो फोरमायनानै होनाय जाबाय। औ।
बायदिनो फारसेथिं मोजां फारसेथिं ओ जौखौ बाहायनो रोंब्ला मोजां नाथाय बाहायनो खहा जायो। गोबां सुबुंफोरखौनो ओ सुबुं बिदि गुबुनजों जौ लोंबाबो जों नुनो । दानि दिनाव जोङो ओ लाइमोन से ओ लाइमोन सुबुंफोरखौहाय जे जोङो बोराय बुरै बा लाइमोन सेंग्राफोरखौहाय जोङो गुबुनजों नांज्लायनाय बुज्लायनाय बिदिखौ जों नुनो मोनदों।
औ।
जौखौ लोंनानै बेफोरबायदि जानाय खोनायो। औ।
जौ।
औ नंगौ नोंथां थारैनो
जोङो जौ नोंथां नोंथाङा खोनादोंना नोंथां हेलौ नोंथां बेखौमोन खोनादोंना नोंथां